खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
दा मा खालामगासिनो होनबा नोंथाङा?
आङो ओरैनोसो दंथ'यो दा
ओम होनबा नोंथां आंजों दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
होनब्ला नोंथांनो आं मा होनो बर'फोरनि मोनसे जों माहोनो फोरबोनि खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै खोन्थाथो आरोना। सावरायनिसै नोंथांजो जोंना जोंना खेराइ फोरबोआ मा जोंना बर'फोरनि माहा बयनिख्रुइबो देस मोनसै मा धोरोमारि फोरबो नङा होमबा नों थां जोंना बे धोरोमजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां? जोंना बे जों बे खेराइ फोरबोखौ मा होनो बायदि बायदि मा होनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन लानानै माने ए खेराइफोरखौ होनाय जायो नङाबा जोंनिया जेनेबा जोंना बे खेराइया मा होनो मोनब्रै बाहागोआव थायोनो जोंना दो खेराइ होन फाय मा होनो गंगुराव खेराइ होनाय आलो खेराइ होनाय ओमफाय मा होनो न'नि खेराइ होनाय। दिनो न'आव खेरहैनायखौथ' बयबो मिथिखायो होनोमबा नोंथाङाबो जोंना न'खरनि न'नि खेराइ होनाया जेनेबा न'खरनि गोनांथिखौ नायनानै मा होनो मा जेब्ला न'खरखौ जेनेबा माबा मोनसे रावबो सोरबा मा होनो लोमजा साजा जाया जाहथे न'खरनि माबा मोनसे मा होनो जेबो खहा जाया बेफोरनि थाखाय जों नामा न'खरनि खेराइफोरखौ बा न'खरनि गाहामखौ हास्थायनानै जों नामा नखरनि न'आव मा होनो खेराइ खुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ
बिफोरबादि मा होनो न'खरनि गाहामखौ जेनेबा हास्थायनानै खुंनायखायनो मा होनो बेखौ मा होनो न'नि खेराइ होनोनो बुङो आरोना ओमफ्राय जोंना मा हालो खेराइाया मा होनो असमियाफोरा मा खालामदों असमियानिबा जोङो मा माघ दानाव ओ मागोनि पुर्निमायावबो मा होनो फालो खेराइ होनोना जोंहा बेखौ होना खुंनाय जायो आरोना जोंना अखाफोर दान मा होनो खुंनानै बे खेराइखौ मा होनो दानसोरां खेराइ होननानै बुङो जोंना ओमफाय जोंना आं फार्स्टआव जोंना मा होनदोंमोन मा होनो उम्राव खेराया जोंना मा आसाार दानाव आमथिसुवा जोबनायाव खुंनाय जायोनो आरो जोंना बे मा होनो उमुराव खेराइखौ जोंनाथ' मिथिखायो जेनेबा आमथिसुवायाव मा होनो मानि थाखाय खुङो होनबा जोंना खेराइखौ गामिनि सुबुंफोरनि जोंनो जेनेबा बयबो सुबुंफोरा जोंना मा होनो गाहामै थायोबा रावहाबो जेबो माबा खहा जाया गामिनि गाहामखौ हासिना गामियाव जोंना आबादफोरबो मावो नङा होनबा नोंथां जोंना
औ
गामिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जिउ खुङोना? बेखायनो आबादफोरनि गाहामखौ हास्थायनानै मा होनो बे दैज्लांनि आसु मा होनो आसुमाइजों सोमोन्दो लाखिनानै बे खेदाइखौ खुंनायखायनो इखौ मा होनो मा जायो जोंना आसु खेराइ होननानै बुजायोन आरोना खोनादों नोंथाङा हेलौ नोंथ ओमफ्राय जोंना मा होनो ओ जोंना खेराइफोरबोयाव जोंना माखासे दामजुफोरबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बे दामजुखो जेरै जोंना मा होनो जरासे मा होनो नांगौनो जोंना खाम बे जरासे सिफुं नांगौनो जोंना ओमफ्राय मा होनो जरासे मा जोंना जथाबो नांगोनो ओमफ्राय थुंग्रि बे थुग्रि लायोना जोंना दौदिनिफोरा थुग्रिया गंनैनिबो जरासेबो जानो हागौ नों अबेबा माने खेराय लायै खेराय आरो ना
अ अ
थि नांगौ नङा नङाबा जरासेबो नांगौ जायोना सोनाबा सोनाबा बेबायदि नो आरो जोंनिया मा होनो जोंनिया मा होनो माखासे मा होनो दौदिनि मोसानायाव जोंना बायदि रोखोमनि मोसानाय थायोना बेफोरनि जोंनाव फार्स्टआव जोंना मा होनो बाथौ गिदिंनाय मोसानाय मोसायो नङा ओमबा एबा दौदिनि फोरनि मोसानायखौ जोंना दौदिनाया बोरै मोसायो होनबा जोंनिया मा होनो माखासे मा होनो खाम, सिफुं, जथानि देंखोजों मा होनो मोसायो नङा होमबा जोंना बेफोरो माखासेजों दौरिफोर थाखायो नङा होनबा नोंथां बिफोर दाबनो थाखाय जोंना माखासे मा होनो सुबुंफोर लाखानाय जायो जोंनिया माखासे दौरि बा माखासे जानागुरुफोर बिफोरखौ मा होनो बे फोरनि दामनायजोंसो जोंना दौदिनिया बाथौनि सोरगिदिं गिदिं खन गिदिं गिदिं गिदिं मोसायोना बेखौनो जोंना थौगिदिंनाय मोसानाय होनो आरोना जोंना नोंथां जोंना बिनि उनाव दङ मा होनो मा होनो जोंना चथ्रालि मोसानाय जोंना बे सथ्रालियाव होनो दौदिनिया मा खालामो आगदाथिं थुंग्रि आरो मा होनो आगसिथिं मा लायोमोन जोंना दाहाल दाहाल मानि जों बे जेनेबा दावहा नांनो जोंना ह सुथुरनिफ्राय मा होनो सुथुरखौ होब थाग्रा जेनेबा सुनि थुंग गबदा ग थायोना बेखौ दाहोन होनो बा नोंथां बेखौ मा होनो बेखौ लानानै मा होनो जोंना बाथौनि सोरगिदिं मोसायोनो ओमफ्राय मा होनो बियो मा होनो जोंना रोन सोनद्रि बा मा होनो फाग्लिनि मा होनो दावहा थिनाय आखुखौ बियो मा होनो दिन्थि होनो आरोना जोंना बे सथ्रालि मोसानाया आरो जोंना मा दङ मा होनो गानदला बोनाय मोसानाय। बे मा होनो गान्दौला बोनाय मोसानायबो मोसायोना जोंना दालाय दौदिनिया। बे जोंहा मोसानाया मा होनो मानावसा मोदायजों माने जोंना बे जिबौनि मोदाइ थायोना? बेजों सोमोन्दो दङ आरो मा जोंना ओमफ्राय बे गौदिनि मोसानायजों बे मा होनो? मोसानायजों मा होनो सुथुरखौ होबथानायनि राहाखौ मा होनो मोनदांनो हायनो आरोना जोंना बे मा होनो गान दौलाबोनाय मोसानायजों ओमफ्राय जोंना मा दङ मा होनो। जोंना दाउ थै लोंनाय फोरबो दंना दाउ थै लोंनाय
औ।
मोसानाया बे मोसानायखौ माबोरै दिन्थियो बे समाव दौदिनि मा होनो दाउ थिलिनाय समावहा दौदिनिया मा खालामोनो बाथौ बिन्दोनि मोखाङाव मा होनो दाउसा मासेनि मा होनो खर'खौ बस'नानै बे दाउसानि थैखौ मा होनो। खुरियाव आजावना लानानै ओमफ्राय बाथौनि मा होनो सोरगिदिं मा होनो? मोसा मोसा ओमफ्राय बाथौनि मोखाङाव बे दाउदै थैखौ लोङोनो आरोना।
औ औ खोनादों नोंथां।
जोंना आरो बिनि उनाव मा हानो। जोंना माखासे मा होनो? जोंना मानि थाखाय फुजियो होमबा जोंना बे माबाखौ खेराइ फोरबोखौ जोंना माखासे। मा होनो मोदायफोर दं होननानै जोंना फोथायोना बे फोर मोदायफोरा जाबाय जोंना मा होनो बाथौ धोरोमनि मोदाइफोरा होना जोंहा गिबियावनो जोंना बाथौ बोराय होनो नङा होमबा नोंथां? बाथौ बोराय दं होनना आइलें दं होन्नानै आग्रां ओमफ्राय खैला खारजि ओमफ्राय मा होनो? बिदिनो राजखानद्राबो दङो नों सं राजा सं रानि। मिलायाबा नोंथां संराजा खुंग्रि बेबायदिनो रोनसोनद्रि ओमफायबा रोन फाग्लि ओमफाय। बुलि बुरै लावखार गसाय बेफोरबायदि दोन्ना मा होनो? माहाबा दं होननानै जोंना मा होनो इसोर दं होन्नानै फोथायो नङा होमबा नों थां जोंना बेबायदिनो मा होनो बर' समाजाव मा होनो? खेराइ फोरबोआ मा मोनसे धोरोमारि सुबुं फोरबो होनसाबै मा जोंनिया मोनसे देरसिन फोरबो आरो ना जोंना बे।
औ।
होनबा नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबा फोरमायनो सानदों नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आङो दानिया जोंनि बर'फोरनि गोरजिया खान्थिजों हाबा लानाय नेमखौ। नोंजों नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बर'फोरा न'खराव। गोरजिया लाखिनाय हाबाया मोननै जाहोननि थाखाय जायो आरो। मोननै जाहोनानो जाहैबाय फिसा हिनजावनि थाखाय गोरजिया लाखिनानै हाबा होनाय जायो आरो। सेथि जाहोनानो जाहैबाय हौवा गोयि न'खराव फिसाजोनि था खाय गोरजा लाखिनानै थैस' थांस'नि फिसाजो। ओ फिसाजोखौ हाबा होनाय जायो आरो। ओमफ्राय आरो नैथि जाहोना जाहैबाय हिनजावसानि न'खराव। इयुनाव रांखान्थियारि राहा मदद मोननो थाखाय आरो फिसाजोनि जुलि जिउ खुंनो सुखु गोजोननि थाखाय गोरजिया लाखिनाय जायो आरो। सेथि जाहोननि थाखाय गोरजिया लाखिनाया जा गोर्जिया लाखिनाय ख्यानो जाहैबाय फिसा हिनजावखौ थैस' थांस'नि फिसाजोनो लुबैयोब्ला बिमा बि फाया गैजायि सेंग्रा ना उम गैजायि सेंग्रा। नागिरनानै बिजामादै लाखिनाय जायो आरो। गोरजिया थानो राजि जानाय सेंग्राया गावनि थाखाय सासे आवारिस एबा साखि गायसननानै लानांगौ जायो आरो। बिनि उनावहाय। आवरिसा सेंग्रानि जानानै गोरजिया थानायनि गासै राहाफोरखौनो खालामनानै होनांगौ जायो आरो। सेंग्राया सेंग्रानि मोजां गाज्रि आखल-आखुनि थाखाय आवारि दायनिगिरि जानांनोबो हागौ आरो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय गोरजिया थानायनि रादाय जानायनि उनाव सेंग्राया जेबो मोनथाय गैयालासे हिन्ावनि हिन्जावनि न'आव बोसोरसे सम खाथिनांगौ जायो आरो। बे बोसोरसे समाव सेंग्रानि आखल आखुआ मावनाय दांनाय फोथायथाव गियाान गियान सोलो आरो बेमार आजार गैयै नुयोब्ला गोरजिया लाखिनानै फिसाजोखौ हाबा होनाय जायो आरो नाथाय बेफोरनि उल्था बर' उल्था एबा बेरेखा नुयोब्ला सेंग्राखौ न'निफ्राय दिहुननानै आवारासनो गथायफिननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय उम बिनि उनावहाय बोसोरसे सम ओरैनो खाथिनायनि थाखाय सेंग्राया खहा जानायनि जेबो मोनफिना आरो। बेखौ बर'आव समदांजायो जागारनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बे समदां जागारनाय खान्थिया मोननै जाहोननि गोरजिया लाखिनायाव सोलियो आरो समदां जागारनाय खान्थिया बर' बर'फोरनि गोरजिया गोरजिया थाग्रा सेंग्रानि थाखाय अरगें आनजाद होननानै बुंनाय जायो। बिनिफ्रायनो जों मोनथिनो मोनबायदि हिनजावा न'खराव रांखान्थियारि राहा एबा हेफाजाब मोननायनि थाखायल' नङा। बंस'नि मादाव सासेल' फिसा हिनजावनि जुलि जिउआव जाहाथे सुखु गोजोन जायो बिनि थाखाय बिजामादैनि आखल आखु सोलो गियान मावनाय दांनायफोरखौ आनजाद नायनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आमफ्राय बिनि उनावहाय नैथि गोरजिया हा गोरजिया होनायनि गोरजिया हाबा होनायनि खान्थियानो जाहैबाय सोरनिबा न'खराव गोबां उन्दै उन्दै फिसा हौवाफोर थायोब्ला आरो सासेल' फिसा हिनजावा गेदेर थायोब्ला न'खरनि मावनाय दांनाय एबा न'खरखौ दैदेननो थाखाय बुरजाया बिजामादै लाखिनाय जायो आरो। गोरजिया थानो नागिरनाय सेंग्राया आवारिसनि हेफाजाबै गो रजिया खान्थियाव समखौ रादाय खानानै लानाय जायो आरो। बे समाव बो सोरथामनिफ्राय बोसोरफ्रा बोसोरबासिम लानाय नेम दं आरो बेहाय। बेनि उनावहाय जि बि फिसाय सानैखौबो बि फिसाय सानैखौबो न'निफ्राय हगार हरनाय जायो आरो समदां जान गारनाय बोसोरनि उनाव सानैखौबो हाबा होनाय जायो आरो। बे साननिफ्राय जिबि बिसि फिसाय सानैबो दाहोना रुवाथिफोरनि समानै दान बान्था मोननो हायो आरो। बे समनि दाहोनानि बोसोरनि दान बान्था जासे जानानै नैजि मन आरो रुवाथिनि दान बान्था जिद' मन माइ मोननाय जायो आरो। बिसोरनो होनाय जायो आरो गोदोनि समाव बेबायदि नेम दङमोन आरो। अदेबानि जायगा लानानै बे दान बान्था एसे आरो गोबां जानो जायो आरो सोरनावबा बुरजा सोरनियावबा खम जायगा लायै जायगा होनायखौ जों गोदोनि दिनाव खोनाब बोनायमोन खोनाबोदों आरो नाथाय दा बेफोरो दानि दिनाव जों बांद्राय नुनो मोनलिया बेफोरखौ। ओमफ्राय बेबायदिनो हाबा होखांनायनि उनाव बिमा बिफानि न'आव फिसा हिन्जाव आरो बिजामादैखौ समाजनि उम जखायै दान बान्था होनायनि खान्थिखौ बर'फ्रा जुनिया बारि होननानै बुंनाय जायो आरो। बर'फ्रा बे दान बान्था होनायखौ जुनिया बारि होननानै बुङो। गोरजिया थानायनि रादाय बोसोरा बारलांब्ला ओंखारलांनाय समाव बिसि फिसाय सानैया गावसोरनि दान बान्थाखौ गोबाङै मोनलांनाय जायो आरो। गोरजिया लाखोनानै हाबा होनाय खान्थिया आथिखालि सोद्रोम मुगानि बार मोननानै बांद्राय गैलिया होननानै जों बुंनो हासिगोन। खम जालांबाय बिदिया गोमोरलांनो हमबाय बांसिन गोरजाया थानायखौ दानि जुगाव नुनो मोनलिया आरो। दानि दानि मुगायाव जोङो बांसिन